औ खोनाबायना नोंथां हेल' औ खोनादों नोंथां? हेल औ हेल' नोंथां खोनादों? बायजोआव थांनो हागोन नामा नोंथां औ आंना फुल स्पिडखा।
अ।
हेल' औ खोनादों औ औ खोनाबाय नोंथां औ औ औ। औ आ नोंथांनि कल खालामनायनि जोंहोना औ दायो जोङो औ
दायो सोलिफुबाय थानाय जे दैज्लां बोथोर बेफोरनि दैज्लां बोथोरनिआव मावनाय आबाद जायनोखि गाहाय आबाद माइ बे
बेफोरनि बिनि सोमोन्दै जोंहा फंनैसो रायज्लायसै औ औ नोंगौ औ औ दा नोंथां बिथांमोननिआव माइ आबाद मावोना मावा मावो मावो नोंथां मावो। औ। आरो नोंथां माबा सोंनो? मा बोरै मावनाय जायो फंनैसो, औ औ औ जागोन जागोन नोंथां। ओ माइ होननानै बुङोब्लाथ' माने बे जोंनि ओ जोंनि बर'फोरनि माने गुबै आबाद होननानै बुंजायो नङा होमबा नोंथां? नोंथां औ औ, औ। औ माइखौ बिदिनो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जोंनि आबै आबौमोन बा गोबाङानो माने बे माइनि आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङोमोन आरोखि। बा गावनि न'खरखौ सामलायोमोन औ औ दा माइ होनोबाथ' जों मानि माइखौ जों गोबां बोथोराव मावो खायसे खायसे ओ खायसे खायसे दैज्लां बोथोराव मावो आरो खायसे खायसे मेसें बोथोराव जों मावनायखौ नु नुनो मोनो आरोखि नङा होमबा नोंथा?
औ।
औ दैज्लां बोथोराव बिदिनो ओ मे जुन जुलाइ बे दान मोनथामाव जों बांसिनै मावनाय मोन नुयो आरोखि माने जायहाानि खोथियाफोरखौ थाब फोग्रोयो माने बिसोरो मेदानावनो माने मावनायखौ जों नुनोबो मोनो आरोखि जाय थ माने दैनि अभाब गैया बिसोरखौ औ दा जों खिन्थु बांसिनखौनो जों माने जुनावसो जों गायनायखौ नुनो मोनो माने खायसे खायसे अ अखानि सायाव सोनारनानै आबाद मावग्रा दं नङा होमबा नोंथां? औ औ औ सिगांनो बेनि थाखाय जों माने माइखौ जों बबेनिफ्राय मोनोबा माइखौ जों माबोरै गायजेनो होननानै बुङो सिगांनो जों खोथिया मोननो थाखाय मा खालामो माने खोथिया जेखौ नों माइखौ फोगोन बेखौहाय जों माने सोमग्रोना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ औ। बिनिफ्राय जों बबेहाय बबे दुब्लियाव जों गायगोन बेखौ मोजाङै हालेवनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला सोमनाय माइया साननैसो जायो अब्ला जों बेखौ बोखांनानै बे दुब्लियाव सारहैनाय जायो आरोखि नोंथां। औ आरो जेब्ला सारखांनानै बिदिनो दान मोनसेनि बारो माइया गोरा जायो। अब्ला जों बेखौ फुनानै लानाय जायो नङा होनबा नोंथां औ औ। जेब्ला फुखाङो अब्ला जों बेखौ गायनो थाखाय रेदि जायो औ गायनो नि थाखाय जों सिगांनो माने बबे जायगायाव गायगोन बे दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोनाय नाय जायो नङा होनबा नोंथां औ जेब्ला हालेवनानै लाखाङो अब्ला जों बेहाय माने गायहैनाय जायो आरोखि। हालेवनायखौ सिगां जों खेबसे हालौवग्रोयो बिनि उनावहाय हालेवो जेब्ला आरो गायसै अब्ला दैफोरखौ मोजां होनानै हाफोरखौ समान खालाम खालामनानै आलिफोरखौ थिग थाग खालामखानानै जों गायनानै लानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
गोदोनि दिनाव आरो मोनसे मा खालामबावोमोन अखा हायाब्ला दैज्लांनि समाव गोरान रानस्राव जायोब्ला मा नांगोलफोरखौ बा उल्था गायनानै दोनबोलायनाय दुब्लिबारियाव जों बेफोरखौ नुनो मोनोमोन नङा होनबा नोंथां औ औ औ आरो लोगोसे सेमा अखा हायाबा माने अखा हानायनि थाखाय एमबुनि हाबा होलायनाय नैबेफोर हुदाखौबो जों नुयोमोन औ ना खायसे खायसे गामिफ्राव जों दाबो बेफोरखौ नुनो मोनो नाथाय बांसिनानो बिदिखौ माव बेफोरबायाददि हुदाखौ माने गारनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो मा खालामबावो आ जेब्ला बिदिनो दान मोनथाम मोनब्रै बा अक्ट'बर नभेम्बराव माने माइया हाजानाय जायो आरोखि नोंथां औ औ हाजानाय जायोब्ला जों बेखौ माने हानानै मुथा मुथा खानानै लाबोनाय जायो आरो लाबोनानै जों बेखौ मोसौ गोनांफ्रा खायसे खायसे मोसौजों मारा होयो ट्रेक्टर गोनांफ्रा ट्रेक्टरजों मारा होयो थायो आरो खायसे खायसे मा खालामबावो माने बेखौहाय मा मेसिनजों मारा होनो नायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नङा होमबा नोंथां औ औ ओमफ्राय बिदिनो मा खालामबावो आरो मेसेंआवबो माने मेसेंआवबो माने जायफ्रा माने दैनि जगार मोनो बा जामग्रै जामलानि दै मोनो बा जायफ्रा मेसिन दं हा निनिफ्राय बोखोनो हानाय सुबिदा दं माने बैसोरखौ जों माने मेसें बोथोरावबो माइनि आबाद खौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां नाथाय बांसिनानो मावनायखौ नुनो मोना माने खम सम आरोखि बेबायदिनो माने जोंनि बर'फोरा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव माने गोबां मानो बेफोरनि सायाव सोनारनानै गावनि न'खरखौ सामलायबोनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां खिन्थु खायसे खायसे मा न'आव जानो थाखायल' गायो ओमफ्राय खायसे खायसे बिदिनो हा बुरजा गोनांफोरा माने मा खालामो गावबा गाव माने न'खरखौ सामलायनो थाखाय मा खालामा खाथिनि बाजारफ्राव थांनानै जों फानहैनाय जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माने माइजों लोगोसे बा माइनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ माबोरै मावो बेनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां ओ‌ नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन बे माखासेया एखे एखे आदब खायदाजोंनो जोंनावबो माइ आबादखौ मावनाय जायो ओ ओ गिबियाव जोंहा माइखौहाय फोना लाग्रोयो दा जाय माइखौ जाय माइ खौ फैयो बे माइखौ जोंहा बोसोरसे सिगांनो दोनना लाखायो जाय माइ
औ औ खौ जोंहा माइज्लि होनना बुङो औ
ओ बे माइ इज्लिखौ जोंहा फोयो आ फोखांनायनि उनावहाय जोंहा जेब्ला माइया गायजानाय बायदि जायो
औ
अब्ला दुब्लिखौ जोंहा खेबसे खारायना लाग्रोयो जायखौ सेथि खेब हालेवनाय होनना बुङो जोंनियाव
औ
खोनादोंना नोंथां
खोनादों ना नोंथां औ खोनादों खोनादों
औ बे सेथि खेब हालेवनायनि उनावहाय जोंहा थामथि खेबसिन हालौवो जब्लानो
हालेवो जेब्ला निखि औ नंगौ नंगौ माइ गोथिया गायजानाय जायो औ
अब्ला जोंहा थामथि खेबखौ हालेवहैयो ओ थामथि खेब हालेवनायनि उनाव जोंहा माइखौ गायनोसै बिनि उनावहाय दैज्लांनि गायनाया एसेखिनियानो आरोखि माइ गायनाया गायनायनि उनाव हाग्रा बंग्राखौ एसे जथ्न' लाबाय बिनिफ्राय नांगौबायायदि दै जगायना होबाय जेब्लानाखि। माया मोनहै हालौ जानाय जायो ओ हाहै जानाय जायो।
जानाय जायो अब्ला माइखौ हानानै बे नोंथांमोननि बायदि सेम आदब खायदाजोंनो जोंनियाव।
टेक्न'लजि जायनाखि। खि गोदान मदार्न जुग ट्रेक्टर जोंनो होनायखौ जोंनावबो नुनो मोनो आरोखि दा। सिगां गोदो गोदाय जेरैबायदि मोसौ बा मैसोजों जेरेखम। मारा होयोमोन बा हालौवनायाव जेरेख मोसौ मैसोजों हालौवोमोन बेबायदि हालौवनाय। खौ जोंनियावहाय दायो नुनो मोनलिया। फ्राय जोंनियावहाय ओ नां ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौ दायो नुनो मोनसैव
मोनसै औ नंगौ।
बेनिफ्राय नोंथांमोननाव जेरैबायदि बुंदों। जे अखा हायाब्ला नांगालखौ उल्था खालामना गायना गारबोनाय बेबायदि गायना गारबोनाया जोंनि। नि यावबो गोदो गोदाय दङमोन।
दा टेक्न'लजि जुग हिसाबै ट्रेक्टरजों दा जायनाखि बिगियाननि।
है हाय जायनाखि खामानिखौ जोंहा जि दिन। जिसे दिन लायोमोन बे खामानिखौ जोंहा टेक्न'लजि जुगनि दारैहाय साननै बा सानथामनि दारा दारियावहाय
ओरैयावहाय जोबहैनाय बायदियै जोंहा टेक्न'लजि जुगखौहाय बाहायनाय जायो आरोखि औ। दा।
दैज्लांनि आबाद मावनाया एसियानो।
एसेयानो नोंथां बेनिफ्राय उफेरा जायखौनाखि दैज्लांनि आबाद बारि बुंदोंमोन।
फेरा आबाद बुङोब्ला जोंहा दैज्लाङाव अ माइनि अनगायै जेबो मावनाय जाया दा गोरान आबाद जायखौनाखि सुखान आबाद होनोब
औ औ नंगौ नंगौ खोनादों न औ खोनादों खोनादों।
औ जुखान आबाद होनना बुङो जोंनियाव दायो जुखान आबाद होनना बुङोब्ला जोंनावहाय बेसर
फाथो बिदिनो
सिबिं देमसि सबाय होनना बुङो बेफोरखौ जोंनाव मावनाय जायो आरोखि दा जोंनि आबादारिफोरा जोंहामनि जोंहा जोंनि एरियानि जायनाखि आबादारिफोरा फ्राय जुखाम आबादखौ मावनाय नु मोन।
मावनाय नुनो मोनो आरोखि आतसा औ औ। औ खोनादों ना औ खोनादों खोनादों दा जुखाम आबाद मावनायनि जाहोना जाबाय जोंनियाव रां
बिथिङाव जुखाम आबादा हाय आरोखि ना बिनि
नि थाखाय आबादारिफोरा जुखाम आबादखौ फ्राय मावनाय जायो आरोखि ना जुखाम आबादावहाय
बेनिफ्राय सबाय आरो जुखाम बे मोननै आबाद आबादखौ आबादारिफोरा्रा बांसिनै मावनाय नुनो मोनो आरोखि जोंनियावहाय। दा सबाइ आबाद मावनायनि
मावनायनि जाहोना जाबाय जोंनियावहाय मोननै मुलाम्फा दं नोंथां सबाय आबादाव जोंनियाव
गिबियावहाय सबबाय सेथियाव सबायाइनि जायनाखि
जायख बेर होनना बुङो बे सबबायनि बेगरखौथ' जोंहा फाननो हाखायोआनो
जायनाखि सबायनि बिफां जायखौनाखि जोंनाव साबा होनना बुङो जायखौहाय मारा होखांनायनि उनाव बेगरा आलादा जुखाम मा होनो सा साबाखौ आलादायै दोननाय जायोना बै साबाखौहाय जोंहा।
जों खावनानै खारदै महरै बाहायनाय जायो औ नंगौ नंगौ थारैनो दा बै।
बे खौबो जोंनि खाथिनि गलायाव फाननो हायो। हायो आरो सबबायखौथ' फाननो हाखायोआनो जायनि थाखाय मोननै मुलाम्फायाव बे सबाइ आबादखौ जोंनियाव माव।
औ औ नंगौ।
सिङावहाय जानो थाखायथ' थाखायोआनोसै बेनो आलु मुला। बेसर जायनाखि जा।
जाग्रा बेसर औ औ नंगौ बेनिफ्राय जोंहा थाबावबाय लाव।
मेसेंनि लाव, ओमफ्राय मेसेंनि सबायबिमा बायदि बायदि
बेबायदि आबादखौ जोंहा न'खराव जानो थाखाय गायनाय जायो आरोखि ना दा औ
मेसेंनि आबादा एसेयानो नोंथां ओ जोंनियावहाय मेसेंनि आबादखौहाय जायनाखि मुला, आलु, बेफोरखौ लाफा बे
लाफा बेफोरखौ बायना जानायखौ नुनो मोना आतसा औ
खोनादोंना? औ खोनादों नोंथां खोनादों आ
हाथाय बाजारावहाय रासायनारि बा हायनाय मैगं आरिखौ फानफैनायनि जाउनाव जोंनावहाय हाथाय आरियावहाय जानाय जायनाखि न'खराव बाहायनाय मैगंखौ बायना जानायखौ नुनो मोना नोंथां। न'आवनो मावना जायो जायनाखि मुला, आलु जायनाखि न'आव जे जे आबादखौ मेसेङाव मोननो हायो बे आबादखौ जोंहा न'आवनो मावना जानायखौ नुनो मोनो आरोखि ना। दा नोंथांमोनावहाय मेसेङाव मा मा आबाद मावनाय जायो फंनैसो बिदिन
थि होनो हागोनना? औ हागोन नोंथां हागोन औ ओ मेसेंनि आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि आबादखौ बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां। औ जेरै बिदि बिदिनो मा होनो बेसर थाबाय, सिबिं थाबाय, जुंखाम थाबाय, बिदिनो आलु थाबाय, आरो दालि थाबाय जों बेफोरखौ माने जोंनि ओनसोलाव माने मे सेङाव जों मावनायखौ गोबांसिनै नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां। औ दा नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां, औ औ नोंथांजों रा लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां
औ